औ खोनादों दे नों थां
औ ओमफ्राय जोङो मेन थ फिगाव थांखानोसै नङा होनबा
दे थांजायो नोंथां
बैसागुनि बागैनो एसे सावरायनोसै
नोंथां
ओ गिबियावनो नोंथांमोन खिजाय बैसागुआ माबोरै बारलांखो देग्लायहाय एसे फोरमायदो।
अ अ जोंनिखिन्थ बैसागोआ बेबार मोजाङैनो बारलांबाय। बेफोरबायदिनो गोबां रंजाबायबो जोंबो
औ
बैसागोआवथ बयबो रंजाखायो नोङा होमबा। जों बोराय बुरै सेंग्रा सिख ख्ला गथ गथाय गासैबो बैसागो फोरबोखौ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै बिदाय हरबाय आरो
औ
ओं आरो जोंनिथा थिंजायथ बै बैसागो प्रग्रामबो लायो नालाय बैसागो औ गामिनिहाव बैसागु प्रग्राम लायो जोंनिया
अ
बेयावबो मोजाङैनो बारग'बाय मोजाङैनो बारहरो हरबाय आरो लोगो नोंथांमोन मिथिंजाय प्रग्राम लायो बे बेफोरबायदि बैसागु फांसनफोर बा प्रग्रामफोर बानायोना बानाया नोंथां
औ बानायो जोंनि गामियावनो बानायो माने बिदिनो लास्त बैसागु जायो नङा होनबा लास बैसागुआव बिदिनो माने बानायो आरो जोंनियाबो गिदिरनो बानायो गोजान गोजाननिफ्राय मोसाखावरि बि थां मोनलाबोयो आरो खनगिरि लाबोयो दामग्रा देग्रा बादायनाय बागुरुमबा आरो बिदिनो गोबां जेवजा मोसानाय सिंगोल मोसानाय हानजा मोसानाय बिदि बिदि माने बादायनायखौ जोंनियाव लाबोनायखौ नुनो मोनो
औ औ जोंनिथिंबो औ औ गोसोफोरानो अ अ गोसोआनो उरां फारां जाखायो बैसागो बोथोर सफैबाथाय
औ माब्ला सफैगोन सफैगोन होननायावनो सफैनानै माने बैस
बारलाङो औ थांथ'नाङा थांथ'नाङा सानलायो आरोना बैसागु बोथोरखौ औ लाखिनोबो हालाना थाबाव नांगौमोन जानलायो गोसाआ औ
नोंसिनिखिजाय मा होनो जेनेबा बैसागुआव मोसौखौ मारै थुखैयो
जोङोथिंजाय बैसागोआव मोसौखौ बेफोरबायदिनो मोसौ बैसागोआथ' से खालारावनो जायो नङा होमबा से खालारनि सिगाङाव बेयाव जोंनिया बेफोरबायदिनो मोसौखौ गिबियावनो फुख्रिबा दैमाफोराव बिदिनो थुखैबाय ओ थुखैनानै बेफोरबायदिनो हालदै आरो थाराय फान्थाव लाव बेफोरबायदि लानानै माने बेफोरबायदि बि लाबाय लानानै हानानै लाबाय बेफोरखौ लानानै आरो थारायखौबोथ लाखायो नालाय खारायखौ बेफोरबायदिनो मोस मोसौखौ थुखैबाय बिदिनो थुखैखांनानै बेफोरबायदिनो फथाब फोनबाय आरो हांगारखौ। फथा फोननानै बे फोरबाइदि बिदिनो मोसौखौ थुखैनानै माने एंगार हरो आरो। बुनानै मोसौखौ थारै जों बुनानै एंगार हरबाय ओमफ्राय बुनानै एंगार हरखांनानै आरो बेफोरो मोसौनो जा बेसादखौ सारदोंमोन बेफोर बेसादफोरखौबो बिबेंफोरावबो एसे एसे सारफैबाय बा मोसौ दोनग्रा जायगा बा बाथौनि सिगांखैबो एसे सारबाय ओमफफ्राय बेफोरबायदिनो बाथौआवबो आलायनानै दोनबाय बाथौनि सि सिजौआव बे। बेफोरबायदि माला सोयोना थार बे बेफोरबायदि लाव फोर खौ माला सुयो नाालाय बेफोरखौ बिदि आलायनानै दोनबाय आरो बेखै मोनसे बेखै मोनसे बेफोरबायदिनो नफोराव आलायनानै दोनो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननि थेबो बिदि ना?
जोंनि थिंबो बिदिनो नों सोर जोंनो एके जेनेबा गिबियावनो जोंनो नांगौ जों लागोन नङा बा लाव फान्थाव हालदै बेखौ मा होनो थाइखा ओइ थाइखाखौथ' जोङो माने मोसौ थुखैगोन जेनबा गाबोन मोसौ थुफैगोना। दिनैनो माने लाइ खानानै नागिरखायो आरो हाजोआव। मानो होनबा थाइखाफोरखौथ' आजिखालि मोनो गो जोबोद थानना
औ औ थाइखा माने माबायदि थाइखायामोन लोगो गोखैया अ अ अ औ अ माने इखौ औ। बेखौ होनाय जाया जोंनिथिंजाय।
इमान नां थारगौ जायो बेखौ एसेब्लाबो माने बेखौ नांगौ आरो माने जोंनिया मोनाब्ला माने बाजाराव बाय थारनांगौ। एसे लाबोनांगौ इखौ लानानै जोंना माने लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ खौ बानायो ओमफाय आरो मोखोन बिबार खाराय बिदिनो माने जेरै नोंसोरजों बिदिनो बुज्रावो बिदिनो ओमफाय आरो औवा खौ जेनेबा इ फिसा फिसा औवाखौ मोन थाम खारजाबनानै माने बेखौ हांगार फोनो ना मोसौनि बिखुंआव थाब थोबनो अ बेखौ फोननानै माने दैमायाव लांनानै माने आगार हरो आरो ओमफाय आगारनानै दैमा मोसौ थुखैनायजों लोगोसे माने मानसियाबो दुगैनांगौ आरो ओइदिखालि ओमफाय बिदिनो सबाइ एवना जाहैयोना बे माइब्रा माइरंनि सबाय एवना जाहोसि फैगोन ओमफ्राय आरो थाव गोथांखौ माने मोसौ मोसौनि गङाव फोनो आथिङाव फोनो जेन जाहाथे मोसौआ माने बिदि मोसौनियाव जे मोनसे बेमार जायोना आथिं नियाव आरो मोद जेमाव जे मोनसे दो दुमावलु बायदि बिदि जायोना इसोरना जेनेबा इफोर बेमार आजार दा जाथों इदि होनना माने थावफोरखौ
औ औ औ ओमफाय ओङो ओ द लोगोनाव मोनसे सोंनि मानो होनबा ओइ दि जोङो मोसौखोदि बिदि फोननानै एबा एंगारनानै हरबाय बिनि जाहोन खौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ जाहोन माने जेनेबा एदिनखालि ज जेनेबा जों मोसौ थुखै खालि जोंनियाव माने ओइद जेनेबा जोंथ' मोसौ ओइदिनखालि खानो मोना नङा होनबा जों गासैबो मोसौखौ उदाङै आगारनांगौ जायो बेनिखायनो माने बिसोरो जों जे थफा थफि फोननानै जे हाग्रायाव आगार रोना जेथे जेनेबा बे हाग्रायाव थांबा माने बिसोरो जिब जुनारफोरजों लोगो जानानै माने गांसो जाहैनांगोन नङा होनबा मोसा लख्रा बेफोरजों जाहाथे बिसोर माने जाजाया बा मोसा लख्राया बिसोरखौ बारसिन जेनो जाया बिनि थाखाय माने बिसोरनि माय- दि माने जोङो मोसौखौ गोसोम गोफा माने थफा थफा फोथा फोननानै माने महर होनानै आगान हरो आरो औ माने गोदोनि ओंखायनो माने खोनाबोनाय नालाय ओंखायनो माने मानियो आरो आगार फोथायनाय दं ओमफाय बिदिनो जोंनियाव हगारहरो आरो
अ अ अ अ अ अ गुबन हारि हाग्रानि जुनारजों दा सौग्रुलाय थों बा दा जाजाथों बेफोरबायदि आरोना औ
नि बायदि फाग्रा सिख्रा जाबाय नालाय बिसो-
औ औ औ गावसोर गावसोरनि लोगो होननानै साननायनि आरो ना
औ बिदिनो आरो बिदि साननानैनो माने हगार हरनाय जायो आरो बिदि फोननानै आरोथ से अक्टखलिथ मानसि बैसागु नङा होनबा मानसि बैसागु माने इदिनो उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानो लानाय गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय मान लानाय बिदि नङा होनबा नोंथांमोननिखबो बिदिनो नङा नङा होमबा
औ बिदिनो सेमानो जोंनिथिंजायबो बिदिनो से खालार खालि आरो जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो फुजाबो होयोना
औ जोंनियावबो होयो औ जोंनियावबो होयो बिदिनो मन- दिरफ्राव फुजाहोनानै बिदिनो गासैबो रायजोफोरखौ जेनेबा सनमान लानाय खुलुमनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जों
ओ ओ ओ जोंहा माने ओ से दानखालि बैसागोनि से दानखालि माने बाथौबो दुङो आरो ना बाथौ दुङो बेफोरबायदिनि औ बाथौ दुमनानै बे बेफोरबायदिनो जोंनिया माने बोलि होनाय नियम दोङ नालाय
औ
ओमफ्राय बेफोरबाय बिदिनो बिस' हरियाव बोलि होयो आरो माने ओ माने न'नि बिदा फं अ ओं बिदा फं जोमो जमा लोगो नांनानै माने बेबि सरियाव बोलि होनाय जायो आरो माने बिदाब फुङा गुबुन गुबुन जाबाबो माने बे दिन खालि बैदिनखालि माने ज'मा हाय फुजाखौ गाजा गोमजा होयो आरो माने।
औ जोंनियावबो बिदिनो माने जमा जमा आरज जालायनाय गामिफोरनि जमा जमा फैनाय आरो बिनि नै थारिख खालिथ' आरो मिथिखासैयानो बैसागु मोस मोसानाय रंजानाय गासिबो उरां फारां जागायबायानो आरो सेंग्राया सेंग्रा सिख्लाया सिख्ला
औ औ बोराइया बोराय ओन्दैफोरा ओन्दैफोर
मोजां नाङो बैसागु बोथोर
औ औ औ बोसोराव खेबसेल फैयो गाननाय जोमनायाबो जोंनिया थ बुंनोनो नांखाया आरो ओरैबायदि समायनाखा ओं ओं बर'नि दखना होनबाथ आरो ओं
जोंना बर'नि दख'ना मोनसे गोमो आर'नाइ गोजा गोथां ब्लाउस गोजा खर'आ बिबार बारसे थुबानो देलायफ्रबनाय जाबावलायस
औ बेयावनो जोंखौ माने समाय ना नुखायो आरो ना बर' आइजोफोरखौ माने ओ देनाय औ औ समायना नुखायो माने जोंखौ दख'नाया फालियानो समाय होखायो आरोना आंनो बे जेबो नांगौनि गोनांथि गैया।
औ
ओ नोंथांमोनहाबोथ' मोसायोना बैसागो?
औ मोसायो मानो होनबा बोसोराव खेबसेल' नङा होनबा रंजानाय बाजानानै गाजा गोमजायै बैसा बिदाय होआब्ला बोरै जानाय नङा होनबा बोसोराव खेबसेल' फैयो बेखौबो जोङो खुनुरुखुमसो मोनो नङा होन
मोनो औ माब माबेबा बोसोरावथ' जोङो अखादो बांखादो रंजानोनो मोना।
औ देग्लाय बैसागुखौ मोजाङानो मोनदों नङा होनबा अखा बांखा गैया बारा बुंनो थांबा देग्लाय आंहा मो सानो मोनासै मानोबा आं गुबुनाव थांदोंमोन जे बेनिखायनो माने बेजों बैसागुजों माने गोरोबफाना हादिया आरो देग्लाय अब्लाबो माने बैसागु बिदाइखौ माने गोगोमैनो बिदाइ होबाय आरो औ लासावबाबो जोंङो माने रंजानाय ओ खनगिरि बिथां मोनजों मोसा फाबाय रंजाफाबाय माने ए लास्ट बिदैखौ जों मोजाङैनो होबाय गोदान बोसोरखौ बरायनो मोनाखैब्लाबो माने बिदाय होनायाव मोनबाय आरो
मोनसे नङा मोनसेयावबा
औ मोनबाय गोजोन्नाय मोन्दों मानो होनबा बैसागुखौ जोङो आरो ने मोन फिनो थाखाय नेक्स बोसोर
औ औ नेना थानांगौ जायो माने बियो फैबाय थानाय नङा नालाय फैबाय थानायबासो जोङो देल बेे खेबसेयाव हायासै बै खेबसेयाव जों माबा लायनोसै बिदि होनना थानो हायो नाथाय बियो बोसोरावसो फैयोना औ
बेनिखायनो माने जोङो एसेब्लाबो बैसागुनि बरायनो मोना ओ माने जों बै सागु बिदायखौ होथारनांगौ आरो नङा होनबा? बैसागो बि दाय होखांनायजों लास्ट बिदायबो जाबाय आरो इदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला मोसानायाबो लास्ट पार्टिबो जाबाय बेयावनो जोबस्राबाय आरो आरो बै जोब्बायबो इनिफ्राय आरो गायनाय फुनाया लाहार जासिगोनलाय गायनाय फुनाया आरामभनि
औ औ औ।
लोगो होनबा जोंना बैसागुनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथनोसै
औ दे औ औ जागोन दे लोगो गोजोननाय थाबाय उम दे।